औ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
अ' आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय नोंथा आं नोंथांजों मा होनो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हरदोंमोन आरोना नोंथां। सावरायजागोन ना?
औ थारैनो सावरायजागोन नोंथां।
औ दा आङो माखासे ओ बर'फोरनि ओंख्रिखौ नोंथांनो फोरमायना होनो नागि आरोना नोंथां।
औ फोरमायजागोन नोंथां।
गोबां रोखोमनि ओ बिदिनो ओंख्रिफोर दङ माने दोरोङारि माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोम जानाय आरोना जाय मैगं बा जाय मैगं बा जाय ओंख्रिफोरखौ जों बा गुबुन जाथिफोराबो माने नुयोबा माने बेयो बर'फोरनि ओंख्रि होननानै मोनथियो आरोना नोंथां।
औ थारैनो नोंथां।
ओ नायोबा माने ओ जोंनाव गोबां रोखोमनि दं। जेरै सबायजों साम' अनला दाउ, दाउजों सबाय
आरो बिदिनो नाफाम, मैथा ना बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो ना नोंथां। माने जों बेखौहाय बुंनानै फोजोबनो मोन हाया आरो ना। आरो बै जे बर'फोरनि गोखा गोखै बेखौबोथ' बर'फ्रा जायो। बोसोरफ्रोमबो बैसागुआव औ बेखौबो जों मोननो हायो जायखौ बयबो मिथियो आरो ना। थ'
दा बेखौ जोङो नायोबा जेरै नारजि, अमा बेफोरबो जोंनिनो ओंख्रि। जायखौहाय ओ बेखौ जोङो मोनथिनो हायो। बे बेयो बर'फोरनि ओंख ख्रि माने बर'फोर जाग्रा ओंख्रि होननानै मोनथिनो हायो आरोना नोंथां। थ' बिनि अनगायै नारजि ओंख्रि खौ मा बायदि सङो होमबा? आं नोंथांनो बेनि सोमोन्दै सारि ओंख्रि बेनि नारजि ओंख्रि संनायनि आदबखौ एसे ओ खोन्थाना होनो नागिरदों आरो ना नोंथां। माने जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन जायो औ। खोनादों ना नोंथाङा? उम औ दा जोङो नार्जि ओंख्रि होनबाथ' बैसो जोंनि आबाद गोरान आबाद जेरैहाय फाथो आबाद।
ओ बे फाथो आबादनिफ्राय जोङो बानायो आरो ना नारजिखौ। थ' जोङो बे फाथोखौ जेब्ला फोयो ओन्दै समावहायनो जोङो बे फाथोखौ जुदि फाथोआ रोजा जादोंबा थु फुनानैबो जायो आरोना नोंथां। थ' बिनि अ' औ बेनि अनगायैहाय जोङो जेब्ला फाथोआ देरलाङो अब्ला जोङो बे फाथोखौहाय माने ओ खायो आरो ना। बे फाथोखौ खानानै खानायनि उनाव जोङो बेखौ माने ओ फोरानो आरोना सान्दुंआवहाय फोरानो। सान्दुंआवहाय फोराननानै बेखौहाय मोजाङै रानोबा माने बेयो जेननो उनावहाय ज'मा सोनानै दोनबाबो खाथबनानै दोनबाबो जेन' बेयो गाज्रि जाया आरो ना। बिनि थाखायनो बेखौहाय ओ खालामनानै दोनो आरो ना। थ' बेनि उनावहाय बेखौहाय ओ माने बेखौ बै जोंनि जे
मा होनो खारै दंना जोंथ' बिराद खारै जायो खारै ओंख्रि जायो थ' बे खौहाय जोङो बेखौ जोङो खारै खारैजोंहाय दैखौहाय रुयो आरो ना सिगाङाव जोङो बै फोराननाय ओ जे फाथो बिलाइ जों बेखौहाय सुनानै सोमहाबनानै लाग्रोयो आरो ना नोंथां। बेनि उनाव सो जोङो ओ बेखौहाय माने ओ खारैजोंहाय रुनाय जायो आरो ना नोंथां। रुनायनि उनावहाय जोङो ओ बेयो दोगोन जायोबा जोङो जेन'बा अमा बेदरजों जागोनबा अमाखौहाय रुनानै लायो आरोना औ ओमफाय रुनायनि उनाव जोङो बेखौहाय ओ अमाखौ एवनानै अमायावहाय ओ बेखौ ओ समबार होनायखौ जों नु नुनो मोनो आरोना होसननायखौ बिनि उनाव मोजाङै गोदौ होनोनानै जोङो जेसेबांनाखि जखानि ओंख्रिखौ नांगौ जोङो बे बेखौहाय नायनानै माने जोङो बेखौ नारजि अमानि महर होनाय जायो आरोना नोंथां। त' बेबायदिनो जोंना ओ माने दोरोङारि ओंख्रिया रेडि जायो। बिनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन ओ ओ बिदिनो मैगंफोर जानायखौहाय जों मिथिबावो जेरै ला फा बा बिदिनो लाइ बेफोरबायदि जेरै खारग' जानाय जानायखौ नुयो जोङो जेनेबा बेफोरनि अनगायै नाफाम होननायखौ नुनो मोनो आरोना माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरोना बे आरो दासिमबो दङ माने ओ बिदिनो दासिमबो सोलिबोगासिनो आरोना बेल' नङा दा नोंथां मोननिथिं
हेल' नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ दा नोंथांमोननिजों जायोना जाया बेफोरबायदि?
अ जायो नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय नंगौ बेफोर गासैबो थार नोंथाङा जाबायदि बुंदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो सोलियो जेरैहाय जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो नारजि अमा थास' बिबार औवा मेवाइ अनला खेरा दाफिनि मा ति गालदाब बेफोरबायदिनो साम' खांख्राइ गोबां रोखोमनि दं जोंहा
उम
बे दा जोंनि बेबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो गोबां जोंनि अनगाजों बर' सुबुंफोरनि अनगा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मोनथिबाय बा बिथांमोनाबो जेरै गुवाहाटी सोहोरफोराव थानाय जेरै जोंनि बाजै हटेल आइ हटेल बेफोरबायदियावहाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमा सबाय साम' खांख्राइ नाफाम बेफोरखौहाय मोनो बेफोरखौहाय गुबुन मैगंफोरखौबो जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ गोथाव मोननानै जानो फैनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनोहाय जोंनि ओनसोलावबो नंगौ नाफामखौहाय माबायदि बा नायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होननि
औ नोंथां
नाफाम बानायनो थाखाय गिबियावनो नानि गोनांथि जागोन जोंना फुख्रि बा बिलोफोरनिफ्राय हमनानै बा सोरनिबा फायखारि सब फालांगि बेफार खालामग्रा सुबुंफोरनिफ्राय बायनानै लाबनानैहाय जों बेखौ गिबियावनो सायनानै सुनानै फोराननानै लाग्रोनांगोन
ओम
आरो नाफाम देनो थाखाय जोंहा गोसोम थास' बुगानि गोनांथि बेखौ जोङो थास'खौ हानानै लाबोनानैहाय फिसा फिसा हानानै जों बेखौ गिबियावनो फोरानग्रोनानै लानांगोन जेब्ला थास' आरो नाया रानो अब्लाहाय जों बेखौ जोंनि दिंखि बा थबसि दानियाथ' आरो ग्रेन्डार मिक्सार मेसिन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि आगजुफोरबो ओंखारसै बेयावहायबो जोङो बेखौ मिक्सार खालामनानै लानो हायो बेनि उनाव बायनाया जेब्ला गुन्दै जायो अब्लाहाय जों बेखौ गथा गथा जेरै लारुफोर बादि सिथुमनानैहाय जों दोननायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनोहाय जों आरो नाफामखौ माबायदिहाय सङो होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव
ओम ओम
बायदियावनो जेरै गिबियावनो जोङो थाव एसे होग्रोनानै लानांगोन साराया दुंब्ला बेनि उनावहाय जोङो बेयाव जा नांगौ रुसुन बानलु बेफोरखौहाय जोङो देनानै बे थावावहाय जों सेरनायखौ नुनो मोनो बेनि उनावहाय जोङो सिथुमना दोननाय लारु बायदि नाफाम खौ बेयावहाय होना एसे सम एग्लिनानैहाय जों बेयाव दै गुदुंफोरखौ होनाय नुनो मोनो बेनि उनावहाय जों जा नांगौ बेवहाय संख्रि बायदिफोरखौ होनानै जेब्ला दैया राननानै नांगौ बिबांनि थायो अब्लाहाय जों बेखौ मोनबाय होननानै साननानै लानाय नुनो मोनो
बेबायदिनो जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि साम' जायखौ जों गोदो गोदायनि फ्रायनो साम' जायोब्ला जोंहा मेगननि पावार बारायो होननानै जोङो खोनाबोनाय बा मोन्थिबोनो मोनदों बेबायदियैनो जोंहा बेफोर बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जायोबा गोबां मुलाम्फा जायो होननानैबो आं सानो सानो बेनि अनगायैबो जोंहा हाग्रायाव मोननाय जेरै खेरादाफिनि माथिगालदाब बेफोर ओंख्रिखौ जायोबाबो जोंहा बेफोराव जेबो रासायनारि हासार बाहायनाय जाया बेनि थाखाय जों बे बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि देहाया मोजाङैनो थागोन होननानै आं सानो दानि दिनावथ' गोबां जोङो बायनानै जानाय ओंख्रिफोराव रासायनारि हासार बाहायनाय नुयो जायनि जोहोनाव जायनि जाहोनाव दानि सुबुंफोरा एसे उन्दै बैसोआवनो बा थाब थाबनो बेराम आजारजों नाख्रेबजानांगौ गोनां जायो बा बे बेराम आजार जानानै अरसेयावनो जों जिउ गोमानायखौबो नुनो मोनो। गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो दोरोङारि ओंख्रि बा खारै ओंख्रि बेफोरखौ बांद्राय जानायनि जाहोनावनो बिथांमोना गोबाव समसिम बा गोलाव समसिम बिथांमोनखौ जोङो थांनानै थानायखौ नुनो मोनोन बेबायदिनो जोङो दोरोङारि ओंख्रिखौ जानांगौ जोंनि जेन दोरोङारि ओंख्रिया गोमालाङा बेनि थाखाय जोङो जा हायो दोरोङारि ओंख्रिखौ नागिरनानै जानांगौ आरो गुबुनफोरनोबो जे नारजि अमा बा थास' बिबार बेफोरजों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेफोरखौ जोङो गुबुन हारिनि हागौमानि जों सिनायथि होनांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ
नोंथाङाबो माबाफोर बुंबावनो ना बर'नि दोरोङारि
औ-औ माने बेखौथ' जोङो माने ओ जेसेबां हायो जोंनि ओंख्रिफोरखौ माने गुबुननोबो जाहोनो हानांगौ आरो ना। माने ओ जेनेबा बिसोर जायोबा बिसोरो मोनथिनो हायो नालाय आरो बि बिसोरो मिथिबा आरो बिसोरनि हारियावहाय माने गुबुनफोराबो मिथिगोन माने आरो बेसेबां गोथाव माबायदि जायो औ ओरैनोथ' जोंहा बै सिगांहाय बै जे नाफामखौ जायोमोन ना सिगांहायथ' जोंना ना ओंखामखौ जानायनि थाखाय माने गुबुनफोरजोंहाय माने सै सै खालामजायोमोन आरो ना। जेनेबा गोसाव गोफोन जाग्रा होननानै आरोना थ' नाथाय बिसोरो मिथिया नालाय बियो माबायदि गोथाव बिनि थावनायखौनो बिसोरो मोनजा फेराखै नालाय बेखायनो बिदि जानो हागौ नाथाय माने जानानै नायोबा माने गोथाव मोनगोन आरोना बिसोरबो दा बेसोरनो ओ जोङो माने औ मोनथिहोनो माने जानाय होनोनो हायोबा मोजां आर ना दा बेफोरखौ जानायोबा बिसोरबो माने जायालासे थानाय नङा आरोना जागोन। दा जेरैहाय जों अमा जायो जों अमा जानाय बिसोरबो माने अमा जाग्रा जालांनाय आरो ना जेनेबा थाव मोनलांनानै जेनेबा गोबां गुबुन माहारिफ्राबो दा अमा जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना जायो। हारिफ्राबो माने अमाखौ जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो
नंगौ नोंथां।
औ होनोमबा नोंथां बेहायनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथां।